हेल' हेल'
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों।
औ
औ मा खालामदों नोंथां दायो नोंथांआ?
औ ओरैनो दङ नोंथां।
अ दा जेनेबा आङो नोंथाङा फ्रिब्ला माने आं नोंथांजों ओ मोनसे खोथा जेनेबा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो औ। बिदिनो जेनेबा गोदोहाय ओ जोंहा बर'फोराहाय जेनेबा गोदोनि समाव जेनेबा माबायदिहाय गानफोर देखायोमोन बा जोंहा माखासे बेफोरबायदिनो लांदां गानफोर देखायोमोन बेफोरखौय जोंहा माबोरैहाय ओ देखायनाय जायोमोन दा थियेटारफोरखौहाय बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होगोन होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ गोदो गोदो गोदो गोदायथ' बुंनो थाङोब्ला जोबोद लांदां गान नायनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ
बिब्दिनो माने गोदो हायो ओ बेफोर दानि जुगनि बायदि ओ माने टिभि मबाइल बेफोरबायदि गैयामोन आरो। बेफोरबायदिनो गोदोहाय ओ गामि गामि ओ बिब्दिनो थालिर बिलाइ सोंथेलायनानै बे खौनो न' बानायनानै सोरगिदिं थालिर बिलाइजोंनो खोबथेजोबनानै। लांदां गानखौ देखायनाय जायोमोन। ओ बे लांदां गानावहाय ओ राजा रानि आरो फोरजा सानथ्रि मन्त्रिफोर बेफोरबायदि ओ लानायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि बिब्दिनो गोदोनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदिखौ नायनो जोबोद मोजां मोनोमोन। ओ माने बहाबा लांदां गान देखायदों होनब्लानो ओ लैहोर लैहोर थांनानै माने आथिंजोंनो थाबायै थाबायै गोजानब्लाबो था बायनानै थांनानै लायोमोन आरोखि।
औ।
बिब्दिनो गोदोथ' बेफोरनि बेसेना जोबोद खममोन नालाय। थाइसेफोरनिनो नुयोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो। ओ बिब्दिनो ओ रां गैयाब्ला माने। ओ इन्जुरखौनो माने। ओ बिसिखुमालायनानै नाहरोमोन होननानै जोंङो खोनानो मोनबोदों आरोखि।
औ।
ओ बिब्दिनो बे लांदां गानाव गाबनाय मिनिनाय। ओ जोबोद ओ रंजा खुसि। लांदां गानखौहायो ओ देखायोमोन होननानै खोनानो मोनो आरोखि। ओ बिब्दिनो ओ दानि जुगावहाय नाथाय बेफोरबायदिखौ बांद्राय नुनो मोनलिया। ओ देखायब्लाबो ओ गोबां बोसोराव खनसे। बिदिफोरल' देखायनायखौ नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय माब्लाबासो बेबो। बेबो सुबुंफोरा दानि जुगावहाय नायनो नागिरलिया। मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो मबेल आरो टिभि बेफोरावनो नुजोबो खासै नालाय बेखायनो जोबोद। खम जासै आरो ओ बेफोरबायदिखौ देखायनाया। माने देखायब्लाबो माने ओ बांद्राय मानसिफोरानो नायनो नागिरलिया नालाय। मबेलावनो नुखाजोबसै ओ बांद्राय बेफोरजों माने लेनदेन जानायखौ गाव मबाइलावनो फिलिम मोजां मोजां फिलिम मोजां मोजां एबा बेफोरबायदिखौ जोंङो मोजां मोजां निउस बेफोरबायदिखौ जोंङो। मबाइलावनो एबा टिभियावनो नुखाजोबनो मोनसै नालाय बेनि थाखायनो। माने जोंङो जोबोद खम नुसै आरो दानि जुगाव गैलानो होनजायो बेफोरबायदि। लांदां गानखौ हायो।
दे बिदिब्ला नोंथांखौबो बेफोरनि बारै एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
दा जोंहा ओ नोंथांङानो बुंलांखाबाय। माने गोदोनि समावहाय जेनेबा बिदिनो सिनेमा बायदिसिनाफोर नायनायफ्रा माने जोंहा। ओ गोदोनि समावनो माने जोंहा बांसिनानो लांदां गानफोरखौ नायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा नोंथांङा माखासे लांदां गाननि बागै माने ओ फोरमायलांखाबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंहा। ओ आरो इदिनो गोबां दंबावो। जेनेबा टिभि दंमोन। आरो गोदोनि समाव माने। कालारिं टिभि गैयामोन माने ब्लेकएन्डवाइट। दंमोन। माने बेफोरावनो माने जोंहा न'खरसे ओ बा गामिफोरावथ' जोंहा बिदिनो सासे माहाजोन थायो। जिहेथु बिदिनो जोंहा बे माहाजोनफोरनावल' माने टिभि फोरा थायोमोन आरो। जिथु जोंङो माने बायनो हायामोन नालाय। गोदोनि समावथ' बेफोरावनो जों माने गोबां माने ओ जेनेबा टाइम बाय टाइम होनाय जेनेबा फिलिमफोर फैनाय जायोमोन। जे दु देवबार फोरावहाय बिदिनो। जोंहा माखासे गोबां ओ बिदिनो फिलिम बायसिनाफोर फैयोमोन। जिहेथु जोंहा बेफोरखौ माने जमै जमै माने नायनाय जायोमोन आरो। बेथ' जोंहा माने समाव माने दा कालारिं टिभि गैया आरो। जिहेतु ब्लेक एन्ड अवाइट। जोङा बे समावथ' माने बिदिनो इन्टारनेटनि जुगाबो गैयामोन नालाय बे समावथ' खममोन नालाय दा बेफोरबायदिनो जाउनाव माने जोंहा बेफोरखौहाय ओ सोरबा न'खरसेनाव जुदि दङब्ला जोंहा बेवहाय जमा जमा थांनानैहाय जमायै माने रायलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो दंबावो थियेटार जेहेथु जोंहा थियेटारफोरबो गोदोनिफ्राय जोंहा बेफोरबायदिखौ ओ देखायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जिहेथु जोंहा बोसोराव ओ बिदिनो खनसेबा खननैफोर जोंहा बिदिनो गोबां थयेथारफोर थायो जिहेथु जोंहा खनसेबा खननै बोसोरआव देखायफैनाय जायो आरो जिहेथु जोंहा गोबां थियाेटारफोर जेरै जोंहा सोरां मन्जु थियेटार दा जोंहा बिदिनो आरो गोबुं दंबावो दा बेफोरबायदिनो थियेटारफोरा माने गोदोनिफ्रायनो फैबाय थानाय मोनसे थियेटार आरो बिदि जोंहा बेवहाय माने नों आं सुबुं मानसिफ्रानो माने स्टेजावहाय माने सोरनिबा काहिनि बा जोङो माबा मोनसे काहिनिफोरखौ लानानै बा बिहामजो बिखुनजोनि दावहाफोरखौ लानानै बा माबा मोनसे सोरबा गोसोथोलायनाय बेफोरबायदिनि बा मोजां मोनलायनायफोरनि बेफोरबायदि काहिनिफोरखौ लानानै माने देखायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। जिहेथु बेखौ जोंहा गोजां बोथोर समावहाय जोङो बांसिन लाबायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेफोर थियेटारफोरखौ जोंहा दासिमबो ओ लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दासिमबो थियेटार देखायनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा आरो गोदोनि समाव माने एक थिनिया होननाय मोनसे ओ दिन्थिग्रा माने सासे ओ दङमोन आरो जिहेथु जोंहा बेवहाय औ जोंहा बेवहाय राजा महाराजा बा सानथ्रि माने बेफोर माने सासे सुबुङानो जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जिहेथु जोंहा ओ बे सासे सुबुङानो माने गोबां सुबुंनि माने फाव फावथिनांगौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो। जिहेथु बे सासे सुबुङानो ओ जोबजासिम माने फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम माने ओ बिदिनो फाव बा ओ बिदिनो एक्टिं बायद देखायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जिहेथु बेफोरखौ माने जोंहा ओ बेफोर देखायनायफोरखौहाय बा जोङा एलटिनिया बेफोरखो माबाफोरखौहाय जोङो माने गामिनि सुबुंफोरा रंजानाय बा जोंहा माखासे ओ इन्टारेस्फोरखौ लानानैहाय जोङो बेफोरखौ देखायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय जोङो बेफोरखौनो नायनानै माने गोसोआव गोजोननाय बा जोङो मावनाय दांनाय सम नालाय बेफोर समावथ' जोंहा गोदोनि समावहाय बेफोरबायदियाव माने जोंहा दसे गोसोफोरखौहाय गोजोनग्लाय होनो जोङो बेफोरखौ नायहैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो जिहेथु जोंहा बेफोरखौ नायनो थाखाय गोबां गामिनि मानसिफोरा लोब लोब थांनानै नायहैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। मानो होनोब्ला गोदोनि गोदोनि समावहाय जोंहा माने दानि बायदि मबाइल ओ आरिफोर गैयामोन। नाथाय दानि समावथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासे मोजां मोजां भिडिअफोर बा जोङो फिलिमफोरखौहाय जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जों नायनो हासै। औ दा बेफोरबायदि आरो नोंथां दा नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायबावनो हागोन नामा? ओ गोदोनि समावहाय माबोरैहाय जेनेबा ओ बेफोरखौहाय जोङो माबोरैहाय ओ अनसायबोबाय थादों। दासिमाव बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
ओ गोदोहाय ओ बिब्दिनो जोबोद सुबुंफोराहायो ओ दहायनो बुंखाबाय ओ बिदिनो आथिंजों थाबाय थाबाय नायोमोन होननानै ओ दा-दानि जुगावहाय जोङो बांद्राय नुनो मोनलिया बेफोरखौहायो। ओ बिब्दिनो जोङो ओ दानि जुगाव गथ' गथ'फोराबो मबेइलजों गोजावलाजोबसै नालाय। ओ गथ' गथ'फोरा मबेल मबेइलखौसो बांसिन गोसो होसै आरो मबेइलखौ नायनानै बा गेमफोर गेलेनानै मबेइलावनो गोदोसोनानै थासै दानि जुगाव बेफोरबायदि ओ लांगां गानफोरखौ नायनो रोंलिया ओ बिदिनो जोङो ओ गेमजों गेलेनानै ओ माखासे ओ गाज्रि हुदा बा गियान बेफोरनिफ्रायनो जोङो माब्लाबा गावनि ओ गोसोआव सो बा गियानावहाय सोनानै लानाय जायो आरोखि।
औ थामाने औ थामाने गोदोनि समावहाय माने जोंहा बेबायदि बिदिनो एकटिंफोर दिखिनायबाय माने जोंहा जोबोद गोसो गुदुं माने सुबुंफोर दङमोन नालाय ना। बेफोरबायदिनि थाखायनो माने जोंहा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ लाबोनायखौ जोंहा हारिमुखौ जोंहा बेफोर माने बर'फोरनि मोने मोनसे जोंहा मोनफा मोनफा हारिमु होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो। जेनेबा जोंहा बेखौहाय औ बेफोर माने हारिमु माने बेफोर मोनसे कालसार हिसाबै जोङो लाबोनो हायो आरो जिहेथु बेफोर ओ माखासे थियेटार बा इदिनो औ बिदिनो एकदिनिया देखायनाय ओ बिदिनो लांदां गान देखायनायफोराहाय बेफोर माने मोनफा मोनफा जोंनि बर'नि सिनायथि होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो दानि जुगावहाय।
औ
दा नोंथां जोंहा बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनि माने रायलायनाय समावबोथ' जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ
औ दे होमबा ना नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ दे बिब्दिब्ला दोनथ'नोसै औ